खुलुमबाय
उम ओमफ्राय औ खोनादों आदा ओमफ्राय मानि सोमोन्दै रायजलायगोन एसे माबानानै लानोसै नामा?
रायज्लायनाया हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ दे बिदिबा सावरायनो हागोन दे।
ओमफ्राय हारिमुआव दा हजोंहाय नोंसोरनि ओनसोलाव मोसाग्रा हानजाफोर दङना खाथियाव?
औ दङ आदा दङ।
आतसा आतसा नङाब्ला बिसोरो दा बिदिनो मोसानाय मुसनायखौ रिहार्सेल खालामबाय थायो दा।
माने नैबे दा बे साननैसो सिजोनाव गैया माने सिजेन सिजोन फैबा माबायो आरो सोलोङो ओमफ्राय दाथ नै जेबो बिदिनि माबा गैया नालाय। दा बोथोराबो एसे गरम गरम सोलिबोदों ओमफ्राय फरिखाफोरबो जागासिनो नालाय। दा मानिे गैथवा आरो माने बै जेला बैसागो फैहां जायो बेफोराव एसे माबायो ओंखारफिनो जेनेबा बे बेफ्राव मोसानोथ बाहेरा बाहेरा गोजान गोजान ओंखारनाय जायो नालाय। माने बेयाव दा रोंखानाय हिसाबै दा मानिे गैथवा ओमफ्राय सिगांफ्राव माबादोंमोन आरो बिदिनो उम बाराय लानानै ओंखारोमोन आरो ओमफ्राय दा एसे रोंजोबनाय जाबाय नालाय ओमफाय दा माने बै बोथोर फैनोसैबाल' बिदि ओंखारो आरो दा नै दा बरथमान गैथ थवा आरो बिदि ओंखारथवाखै बे माबाफोरखौ फोरोंबाय थायो दामनाय देनायफोरखौ फोरोङो ओंखारो ओं
मोजां खोनायासै आदा माबायानो थाथ थुथु थाथ थुथु खोनाबाय हमनो हायासै रायलायनायखौ खोनादों
मोसानाय थाबाय दामनाय देनाय मा मा
औ इदिनो माबायो आरो गथफोरखौ आं मोजां खोनायासै आदा नोंनिखौ नों मा मा सोंदोंमोनथाय अ एसे थाथ थुथु थाथ थुथु खोनादों माने आं नों आदाया मा बुंखो मान हमनो हायासै
औ बेनोथ थावार थावार मोननो नागिराखै
औ औ बिदिनो दां औ मोननो नागिराखै एकदम माबा ओरैनो हमनो हायाखै रायलायनायखौ माने इसेसेल ए ए ए बिदि होनख खोनाफैदों आरो ओमफफ्राय माबा स्पस्थ फैयाखै आरो खोथाया ओ दा खोनाबाय दे आदा बुंफिनदोलाय
अ दा बिनिफ्राय ओ खाम सिफुं सेरजा बे मोनथाम आयदाखौ फोरों
ओ बे ओ खाम औ बेजोंनो मोस फोथायो आदा माने दा ओन्दै औन्दैफोरखौबो बिदिनो फोरोंथाइ बादा लादोंमोन उम बाराय लानानै माने खाम दामनो सोरखौबा खाम दामनो फोरोंदों सोरखौबा सिफुं दामनो फोरोंदों सोरखौबा सेरजा हुनो फोरोंदों बिदियैनो बे खाथियावनो मोनसे फोरोंथाय बादा लादोंमोन आरो ओमफ्राय रों बायबो गथ'फ्रा दा दामजोबनो हानाय जाबाय दामबायबो मोसाग्राफ्राबो रोंबाय दा ओंखारबाय आरो बेलेग बेलेग बिदिनो लेंंहरबा मोसाहैनाय माने बिदि ओंखारबायानो आरो
औ औ
खोनादोंना आदा दा ओंखारनायानो जाबाय हाबायानो गथ'फ्राबो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो नायथाव नायथाव माने सिफुं दामनो खाम दामनो बिदि रोंजोबबाय आरो दा
औ खोनादों खोनादों खोनादों
आदामोननिथिंलाय माबा माबायदि बेफोरो बेफोर दामनाय देनाय हारिनि नि जोंनि बर'नि हारिनि नेरसोनफोरा माबोरै सोलियो दा आं बिदिनो इसे इसे मोसायोमोन दा सिगां ओमफ्राय दा आं मोसाला माने जोंना फिसा फिसौ देरबाय आंबो बेलेग खामानि ओंखारो नालाय बिदिनो गाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय माने मोनसे नाङा मोनसे खामानि मावनांगौ नालाय माने बिदि खामानि मावो आं मोसानायाव बांद्राय बिदि माबाला आरो दा फिसाजोआ मोसायो जोंना मोसानायालाय खोनादों ना
ए उम उम आ बेनो